हेलौ औ नोंथां
मा खालामदों नोंथां?
नै दं ओरैनो जिरायनानै बिदिनो गरमथारना। गरमखाय ओरैनो। बारहावा जादों ओरैनो सायख्लुमाव जिरैनानैवा सायख्लुमाव। नोंथाङालाय मा खालामदों?
ओ आंबो बिदिनो साइखुमाव जिरायना दं नोंथां। गरमखायनो न'आवबो थानो हायाना।
औ- औ, ओमफ्राय नोंथाङा मानिबा थाखाय फन हरदोंमोन?
अ नोंथांनाव आं एसेसो बायदिसिना कारखारनि बागै आबहावा गाज्रि जानाय बागैसो सोंहरनो नागिरदोंमोन नोंथाङा एसे फ्रि दंबा।
दंनायाथ' नोंथांनो फ्रिआनो दं खोन्थानायालाय हागोन नोंथां। मानो हाया जानो।
नोंथांनाव नोंथाङा आंनो बारहावा गेब्रेंनाय बा बारहावा गाज्रि जानायनि बेफोरनि बागै एसेसो खिन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
माने आबहावा गा- गुबुंले जानायनि थाखाय आरोना नोंथां।
औ, नोंथां मानि थाखाय मा बोलैं बारहावाखौ खालामो गाज्रि जाहोयो बेफोरनि बागै
अ होमबा नोंथाङा खोनासंलांदो। आं खोनथानोसै आरोना। आबहावा बुं- आ आबहावा थ' नोंथां माने दानि गोदान गोदान मुगाफोराव गोबां कारखाना खुलिनाय माने दारिमिन गायसननाय जादों आरो गायसननायनि जाउनाव माने बे कारखानाफोरनि ओंखारनाय उखुन्दै -उखुन्दैनि थाखायबो माने आबहावाया गुबुंले जा-जाबोनो हमदों आरोना नोंथां।
औ, औ, औ।
गोबां मटर गारिनि थाखाय- थाखायबो माने मटर- गारिनिफ्रायबो गोबां इन्जिन गोनां गारि थायोना नोंथां। बे इन्जिन गारि
औ।
इन्जिन गोनां गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो आरो माने बे गारिफोरनि थांलाय- फैलायनि थाखायबो आबहावाया गाज्रि जायो आरोना नोंथां?
औ।
औ, ओमफ्राय आरो बुंनो थाङोबाथ' नोंथां, बे माने दाखोर -दाला प्लास्टिक सावनाय आरिनिफ्रायबो माने माबाया
औ।
आबहावाया गाज्रि जायो आरोना गोबां गेस ओंखारो नालाय प्लास्टिक सावनायनिफ्राय, जेरै बार बारमडलनि बारमण्डलफ्राबो गाज्रि जालांबाय। बिदिनो प्लास्टिक-प्लास प्लास्टिक साव प्लास्टिक प्लास्टिक सावनायनि जाउनाव बिदिनो कार्बन - मन' अक्साइड, कार्बन- डाइ -अक्साइड आरो माने बारदो गलायनानै आबहावाया गाज्रि सोमजियो। आरोना नोंथां।
औ।
आरो आबहावा गाज्रि जानाया, जों सुबुं माहारिफोराबो खालामो आरोना आं नोंथां। मानो- मानो होनोब्ला बा सुबुं - सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव गोबां गिदिर - गिदिर हाग्रा - बंग्राफोरखौ दानस्रां- दानस्रांनानै माने दानस्रांनो हमबाय आरो थाग्रा थाग्राबो जायगाफोरखौ माने बिदिनो बारायनायनिफ्राय बारायबाय जिब जुनारफोर थाग्रा जायगाफोरखौ ओमफ्राय आरो अक्सिजेनाथ' नोंथां मानसिनि थाखाय जोबोद गोनांथारना बे अक्सिजेना गोनांथारनि थाखाय माने माबाया बारमण्डलाव एसे गोहोम खोख्लैयो आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय नै गिदिर गिदिर गिदिर कारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैखौ माने गाहाय गाहाय जायो गाहाय गाहायाव आगारनायनि थाखाय माने बारमण्डलजों गोरोबफानानै गोबां बिस गोनां माबा अखा बिदिनो अख्राङाव थांनानै अखा सोमजियो बिदिनो सुबुंफोरा बिदियावनो थाग्रा न'आरो दैनि थाखाय जोबोद आंखाल जायो आरोना नोंथां
औ।
खारखानानिफ्राय मैला ओंखारनायखौ आरो माबायाव मा होनो दैफोराव गारनाय जायोना आरो लोंग्रा दैफोराबो गाज्रि गाज्रि जायो। आरो आबहावायाव बिदिनो प्लास्टिकफोर सावनायनि थाखायबो गाज्रि जायो आरोना नोंथां।
औ औ औ खोनादों नोंथां खोनादों
ओमफाय नोंथांना नोंथांनावबो आं मोनसे कुइसन सोंनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ औ नोंथां सोंनो हागोन दे।
औ माने कुइसना बिदिमोन आरोना नोंथां माने ओ मा होनो दैया दैया बोरै गुबुंले जायो आरो दैबाना जाबा मा मा मा? मा मा खहा जानो हागौ बेफोरखौ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
हानायाथ' हागोन नोंथां
औ
अ दे नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय होनबा आं जिखिनि हायो बेखौ फोरमायनोसै
औ औ नोंथां।
दे आरो दै बाना जायो होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो मा मा जायो मा मा जाया नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां
दैबाना जायोबाथ' जेराव न' खाथिफ्राव दंग'बा दैमा दं बेफोराव दै देरोबा न'फ्राबो बुखार लांफानो चान्स थायो आरोना नोंथां बेफोरनि गेजेराव
औ औ नोंथां औ
गोबां जायगाफ्राव बेफोरबायदिया सोलिबाय थायो जेराव दैबाना जानानै हा गुगानाय बायदिसिना न'फोर लोमनानै बायलांनाय
ओं ओ।
बेफोरबाय बेफोर
दैबाना गेजेर जोंबो बोहैलां फानाय
औ औ। नोंथांना नेटआ एसे प्रब्लेम जादों नोंथां।
हेलौ हेलौ नोंथां नोंथांना एसे नेटआ प्रब्लेम जादों।
खालामना होयो आरोना नोंथां।
औ औ औ नोंथां।
खोनादोंना?
औ औ खोनादों नोंथां एसे नोंथाङा नेटआ एसे थाब थादोंमोन। हेलौ।
दा आंना बारा गैया नोंथां हेलौ।
एसे थांलाय फैलाय थांलाय फैलाय जादों नोंना नोंथां।
हेल' हेल'।
ओम।
खोनाबाय ना?
हेलौ नोंथां औ नोंथां आंथ'। औ औ नोंथां खोनादों।
औ।
नोंथां आंथ' आंबो एसे दैबानानि बागै एसे
माने मिथिनायाथ' मिथिखायो नोंथां
औ औ‌।
होमबा आंबो एसे फोरमायनानै होनो नामा नोंथांनो दैबानानि बागै।
दे हो।
नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम जाबाय नालाय ओमफ्राय आं एसे एसे फोरमायना होफिनसै आरोना नोंथां। दैबान दैबाना दैबाना। जाबाथ' नोंथां सरासनस्रायै सुबुंनि जिउनि खहाबा जायो आरोना नोंथां आरो जिब जुनार थाग्रा न' खुलि सुबुंनि सम्फद माने सम फद माने सम्फथि आरोना नोंथां बेफोरो माने दैजों गोजावलांनानै माने खहा जायो आरोना आरो माइ गायग्रा आबाद फोथार बेफोरो माने फुलु खोबनानै माने हाया गाज्रि जानो हागौ आरोना नोंथां। आं आं माने मिथिनायाव आरोना आरो
हाग्रा बंग्रायाव थानाय जिब जुनारफोरनि बिफां लाइफांफोरनि थाखायबो दैबाना जाबाथाय माने खहा जानो हागौ आरोना नोंथां।
औ औ।
सुह सुबुं सुबुंनि जिउ खुंनाय राहाफोरावबो माने जोबोद माबा खैफोद फैयो आरोना नोंथां दैबाना जाबा थाय माने थानायनि थाखाय सु थानायनि थाखाय आरो अबेबा थांनाय फैनायनि थाखाय माने गोब गोबां गोबां दै लोमबाथ' नोंथां। माने मानसिफ्रा गब'नानै थैनो हागौना नोंथां।
औ नोगौ नोंथां नंगौ।
आरो नखराव न'खराव फिसिनाय फिनाय जिब जुनार नार आरो। जिब जुनार जिब जुनार जेरै मा होनो मोसौ मैसो दाउ, अमा दाउ, अमा बेफोरो माने दैयाव गोजावलांनानै माने थैनायनि चान्स थायो आरोना नोंथां। आरो नख'र नख' नख'रनि मुवा बेसादफोराबो माने दैजों गोजावलांनानै। गोजाव लांनानै माने सुबुंनि जोबोद खहा जायो आरो ना नोंथां दै सम्फथिफोर थांनाय बेफोरो बायदिया खहा जायो आरो ना मुवाफोरा आरो नोंथां नै हाग्र हाग्र हाग्रायाव जिब जुनार आरो मिथिंगानि मिथिंगानि बिफां लाइफां। जोबस्रांलां माने दै बाना जाबाथ' माने गासिबखौ बो खुरखा खुरखि लांजोबो नालाय नोंथां बिदिनो हाग्रा बंग्रा फोराबो बिफां लाइफांफोराबो माने गुनानै मिथिंगानि जि मुवा बेसाद दं बेफोर रोहो माने थैनो चान्स थायो नालाय नोंथां ओंखायनो मिथिंगानिबो खहा जायो आरोना नोंथां।
उम। नोंगौ नोंथां नोंगौ उम। थां बुंनायाबो सैथो।
औ होमबा नोंथां औ औ नोंथां नोंथां आंना एसे खामानि दंमोन दंनायाबो माने जोंहा दा माइ आबाद गायगासिनो दंना बे माइ आबाद गायनायाव एसे आं माने हेफाजाब हैनो नागिरदोंमोन आरोना। नोंथांजों होमबा एसे उनाव रायलायनोसै खोमादोंना नोंथां?
औ दे होमबालाय नोंथांङा दा खामानि मावदों नालाय उनफ्राव लायरायनोसै।
औ नोंथां दे।
दे दे होमबा नोंथां। दे।